थां
औ औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं नोंथां दासान्दि जिरायनानैनो दंथ'यो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आंबो दंफां सायायाव जिरायनानै दङ।
औ औ।
औ नोंथां नोंथाङा ओंखाम जाबाय?
औ औ जाबाय नोंथां।
औ नोंथां। ओम नोंथाङा ओ आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ। बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो ओ जानाय लोंनाय बिथिंनि सायाव ओ एसे फोरमायना होदो
औ औ नोंथां बिदिब्ला जोङो जानाय लोंनाय बिथिङाव जों ओंखामखौनो गाहायै जाग्रा आदार महरै बाहायो आरो जोङो ओ जोङो माइ आबाद मावनानै मोननाय माइखौ मिलाव सौनानै माइरं मोननाय जायो आरो माइरंखौनो जोङो ओंखाम महरै संनानै जायो आरो।
औ नोंथां।
आरोबाव ओंखामजों लोगोसे जानो थाखाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरबो संनानै जायो मानसिफोरा ओ जेरैबायदि जोङो दैज्लां समाव खुमब्रा जोगोनार जिंखा ओ बहल थाइबें आरो सबाय बानलु, हाइजें, हालदै, फान्थाव, थास' बायदि फोरखौबो मोननाय जायो नालाय बेफोरखौनो गोथाव गोथ थावै संनानै जानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओमफाय जोङो ओ बेफोरबादिनो मेसें बोथोरफोरावबो ओ जेरै जोङो ओ फुलकबि बान्दा कबि आलु एम्बु फान्थाव फान्थाव बिलाथि हा सबाइ ओ मा मुसुर ओ लाइ लाफा मुगु गाजर ओ मुला बायदि मैगंफोरखौ जायो आरो‌। औ ओमफाय बे फोर मैगंफोरनि अनगायैबो माने जोङो हाग्रायाव मोननाय ओ मै गंफोर जेरै ओ थास' आथिं, थास' बिबार थास' बेदर थास' बि थ' थास'नि माने गासै बाहागोखौनो जायो ओमफ्राय जोङो ओ सिब्रु आइसन्द्रि बासिखा ओ खिफि बेन्दों फुंखा सिफुं हेेलांसि मान्दिया ओमफाय खुन्थायाइ नारा सिंग्रि मिखि दिंखिया जोदलावरि ओमफ्राय गुथा बुरि थखन थाराय गोरलै बायदि मैगंफोरखौ माने ओ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाना लाबोनानै ओ गोथावै बासिनानै माने गोथावै संनानै जायो आरो
औ औ आरो ओमफ्राय बे फोर गासैबो मैगंफोरनि अनगायैबो जोङो खायसे जिब जुनारफोरखौबो न'आवनो फिसियो जाहाथे जोङो गोसो जाबा नो हमनानै जानो हायो आरो जेरैबायदि जोङो नाफोरखौ बो न'आवनो फुख्रियाव फिसिनानै लायो आरो आरो बिदि बिदिनो दाउ अमा बोरमा हांसो फारौफोरखौबो फिसिनानै लानानै गोनां जाब्लानो हमनानै जानायनि राहाखौ खालामनानै लायो आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोङो ओ बैफोर माने मैगं थाइगङानो जा ना बेदरानो जा ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ खुगानि थावनाय बादि माने गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आदबजों माने संनानै जायो जेरै बेबादि ओ जोङो फ्राम फ्राम एवखांना जायो ओमफ्राय सिदोब सिदोब एवनानैबो जायो जब जब बिदै संना जायो ओमफ्राय लाव लाव संनानैबो जायो ओमफ्राय मेनानै मेनानै जायो खायसेया ओमफ्राय खायसे आरो एवफ्रामना बा सावनानैबो जायो आरोना सावनानै जोङो बाथोन सेेब्लेना जायो बानलु संख्रै ओ सामब्राम हाइजें इदिनो बायदिसिना होनानै माने ओ बाथोनबो जायो आरो
औ औ नोंथां बिदिनो ओ सुबुं माहारि फोरथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनानैबो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदि रोखोमनि ओ जेरै सेसा एम्बौ एम्फौ माबा एम्बौ बन हाग्रा जाहा मालाय बायदिफोरखौ खौबो मैहुर खालामनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ नोंथां
आरो जों ओ एंखावरि जेरै मा होनो दैयाव मोननाय
औ
दैसाफोराव मोननाय जिब जुनार जेरै ओ एंखावरि लाथा एम्फौ गुसेेंग्रा सिंखावरि, गांजेमा, गुमा गुथुब बेफोर बायदि बायदिखौ जोङो गोदो माने हमना लाबोनानै जाफैयोमोन आरो हाग्रा बंखानिफ्राय
औ नोंथां
औ औ आरो बेफोरबायदि औ औ मा होन्दों नोंथां?
नोंथां ओ जोङो ओ बेफोरनि अनगायैबो माने ओ जोङो लोंग्रा मुवाबो बाहायनाय जायो।
औ औ
औ नोंथां
लोंग्रा महरै जेरै जोङो जौखौबो बाहायनायखौबो बुंनो हागोन। ओ जौखौ गावबा गाव न'आवनो मानसिफोरा बानायनानै बायदिसिना हाबा हुखा रंजानाय फोरबो जेरै बैसागो मागो दमासि सि सावरि ओ सावरि बादारि जानायफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जौखौ बानायनायनिबो मोनसे आयदा दं । जेरै बर' फोरा जौखौ माने जहाय माइरंखौ दखाननिफ्राय बायना लायनानै आरो बे माइरंखौ दसे सम सोमनानै गुरै खालामहैयो आरो। आरो माइरंआ जाबाथाय जोङो दिंखियाव सौनानै लायो माइरंखौ आरो बेनिफ्राय जोङो बाकार बानायग्रोना लायो जेरै बकार बानायनो थाखाय जोङो मोखोना बिलाइ मोखोनानि बिबारफोरखौ खानानै एसे फोरानदबना दोनो आरो बियो रानबाथाय जोङो बे बिलाइफोरखौ देयो आरो । देनानै जोङो गुन्दै खालामना लानानै बे जखाय माइरं देखाना लानायाव बे बिलाइखौबो मिक्स खालामनानै दै एसे एसे होनानै लारु बाहायनाय जायो आरो
ओ लारु
फोरानना दोनो आरो आरो बे फोराननानै राननायखौ खौनो जोङो बकखार होननानै बुङो जायखौ जोङो सेरेब सावनायाव बाहायो आरो। बै जखाय माइरंखौ संना लानानै औ औ
औ नोंथां ओमफफ्राय जोङो ओ बेफोर जौफोरखौनो माने ओ खामानि दामानि मावखांनायनि उनाव माने ओ मेंनाय देहाखौ मेंंगाहो थाखाय आबादारि सुबुंफोरनो बो होनाय नुनाय जायो।
औ औ
औ नों औ नोंथां ओमफाय जोङो बेफोर जौफोरखौ माने बायदिसिना हाबा हुखा फोरावबो बाहायो फुजा फाथाल होनायफोरावबो बाहायनाय जायो आरोना।
औ।
औ नोंथां ओमफाय जोङो बे लोंग्रा जौ खो माने गोबां रोखोमनि बानायनो हायो आरो।
औ औ।
औ नोंथां ओमफफ्राय जोङो बे जौ एबा लोंग्राखौ जोङो ओ आमलाइ खुनिबो बानायनो हायो आरो।
औ
औ खोरदैैजोंबो बानायनाय जायो ओमफ्राय खायसे खायसेया बै ग्रिनिबो बानायो ओमफफ्राय आफपेल फिथाइजोंबो बानायो। ओमफाय बायदि बायदि औ औ नोंथां बानायो। ओ बिदिनो माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोरजोंबो ओ जोङो जौ बानायनायखौ नुनाय जायो आरोना।
औ औ बिथां बिथि बिदिनो जाग्रा लोंग्रा होनना बुं बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जोबनो थाङा जानो जानाय लोंनाया गोबां दोङो बेफोरखौ जोङो किसुमानखौ न'आवनो गायनानैबो लानानै हायो आरो हाग्रा बंग्रा फ्रायबो जोङो बुथुमनानै खांथिंना जाफैनो हानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां ओमफाय जोङो जेरै न'आवनो जानो थाखाय माने ओ गावसानि खाथियाव थानाय हा दखरसेफोरावबो माने ओ नांगौ खिना मैगंफोरखौ न'आवनो माने आबाद मावनानै जोङो ओ न'आवनो खानानै नांब्रबगो जाबानो जानो हानाय राहा खो माने खालामना लायो आरो औ नों थां नाफोरखोबो ओंखायनो न'आवनो फिसियो दाउ अमा बोरमाफोर खौबो हांसोफोरखोबो माने न'आवनो फिसिना लायो ओमफाय जोङो आलासि उनु फैबा माने बेफोरखौ ओ हमब्रबनानै बा संना होनाय जायो आरोना।
औ बिदिनो नोंथांजोंनो मेसें बोथोराव फोनाय मैगंफोर जेरै लाइ लाफा ओ हायजें पियास सामब्राम गुफुर फुर बायदिखौ जोङो न'आवनो फोनानै लानो हायो आरो आरो दैज्लां बो बोथोराव मोननाय जेरै मैगंफोरा जाबाय अ औ औ जेरै खुमब्रा जोगोनाथ आरो फहल थायसुम बिदिनो बायदि बायदि मैगं थाइगंफोर दोङो आरो जायखो जोङो बोथोर लोगोसे फोनानै जानो हायो गावबा गाव न'खरावनो औ औ नोंथां।
औ ओमफाय जोङो जानाय लोंनायाव बाहायनाय थावखौबो माने जोङो मेसें बोथोराव बेसर फोनानै जोङो थावखौ मोननो हायो आरो
औ
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैब्लाय आसा खालामो जोङो जानाय लोंनायफोरखौ बेफोरबायदिनो न'खरावनो फोनानै बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जोङो जानो हागोनखौ
औ नोंथां।
अब्ला बिथां जोंनि बुंथिफोरखौ जोङो बिखिनिावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ नंगौ नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।